औ नै खोनाबाय।
इन्टारनेटानो दानजादोंलै
ओ रायलायगासिनोमोन आंहा औ खोनादों स्रां स्रां खोनादों दासो।
उम गय गोथाव
दहायना थाहैखायाखैदा नोंना दहाय रायलायनाया?
रायलायनाया वान वान मोनथाम
गैला
से से मोनथाम
सोंगार लायबायना?
ओमफाय नोंना हाबजेनबाय?
हा?
हाबजेन
दै बिदिखौ लाइ नोहा मोनानो
मोना आरो
बिदिखौ रायलाय मोनानो। बेयाव आलदासो
जा होयो रायलायनाया ओमफ्राय
मैया सासे रागा जोंदों मिथियाखै
नों रायलायदोंमोन?
उम
नोंसिनि आदाया ना सोर?
मा?
नोंसिनि आदाया ना सोर?
औ
मैया दंमोन ब्रा बियो।
सोरजों रायलायामोन आंजों ना सोरजों? अ आंजोंथ' रायलायाख ना मैया नोङो?
उम
ओमफाय जोंहा रायलायबानो बिनोसो नामा? सुंरखायो मोन्दों ना मोनाख
बाहेरानि लायरानायाबो ओमफ्राय
ए
आमफाय बिदिनि बागै लायरायनो हानो
ए
बोरमा गाबनायखोसो खोनाहैबायदां?
दहायनिया ए दा खोनादोंथ आरो फिसानो
दा जायाहाय गय जाहैदोंमोन आंङो ए ओंख्रिया
औ
माबा जोगोनारजों दउ बयलार
ए!
ओमफ्राय ना बा थोन ओमफ्राय आं आनैनाव ओंखामदों बै फुलावा
औ
ओंखामजों मथर गाजर ओमफ्राय पनिरनि आरो निरामिस निरामि जानो लुुबैनानै आनैखौ एवहैनानै लाबोदो लाबोहोदों
आंना मानो हरजालाथाय हरजायाबो माजायाबो बाबायसो आङो।
औ हरजाला रावनावबो
ओम मानो बेबा आनारसबो लांबाय बायनानै होम थामजौनि आनारस आनारस फिथाइ
जोंना आनारस बागान दं ना
जोंनाबो लांदों बाबाया ए होनफ्रांलाय लांबायसो जोंनाबो बिफाया लांदों
नोंसिनाबो मादाया गोदै नामा सोरनाबा सोरनाबा मादाया
जोंना मादाया गोदैथ' आरो नोंसिनालाय
गोथाङाबो गोदै
जोंनाबो सिंगापुरिनो
ओ जोंनाबो बेनो
आं आंहाथ मोनजाया
आहाबो लोमजानो गिनानै जायाखै आङो।
जोंहा आरो गगा मोननाय बिदि दे हदा जा
ओ जायखै आं
आाथ' मोन जायाबाबो हानानै लेमनानै होयो आं।
औ जोंनाबै
जानो लुबैयोना।
औ लुुबैयोथ' आरो।
जानोहानायव जाथों
सोर सोर दं न'आवलाय गासिबो दं।
न'आव बसिब बाजै जो दं दा। बाजैया अमा है ओमफ्राय दखान दंहैयो बाबाया मोसौलाय ओमफ्राय नोंदाया मावख'नो दंहैयो
ए माबा गेलेहैदों खोमा दहाय ना दहायनो गेलेनाया दहाय फुङाव माबा गेलेहैदों खोमाबैयो दिनैनिया गेलेनांगौआ
जोंनिनो गेलेनांगौ
औ
दिनि मा गेले नांगौ
इउगा गेलेहैनायखौ होनदां आं
ए ओहो माबायाखौ थाङाखै बेयाव
ए
आलदादा गुबुन
ए नोंसिना मा होनो दखाना बै लामानि फिथाइया बेयावनो थाङोदां ना
अबेयाव
बै लामानि हाथाय फिसाया बेयावनो थाङो नोंसिना
थाइजौ हरै ओरै थांग्राआ
औ
ओ जोंना हाथिखुटा दखाना बेनोखाना बाजारा
ए बांद्राय गिदिर नङाना
ओमफाय होनबाबो मैगं फानहैयोबा मायोबा लामानि बे माबायो लामायावनो दोनो जोंना
ए
बैयाव आइनि दखानजों लाबो
दङ
उम द'खानजों
ए माबा फानहोयो ना मैगं
मेथाइ इरि फानो फेसकेट मेथाइ
ए
ओमफाय बाहायनो मानसिफोर गामिनि मानसिफोर जिरायनानै सोरबा थाइजौ फानफैयो सोरबा न'नि मैगं फानफैयो खर'सा लामा खोनायाले
उम ।
उम । ओमफाय? नोंहा
ओरैनो दं आङो नै जिरायनानै । गैया दाबो हामा । हामाखै दाबो ।
मारैजा मारै जाबावगोन
हो?
सोरखौ माबायदि खालामदों?
खोनाया माखौ?
माबायदि खालामनानै माबायदि खान्थि खालामनानै माबादों होनदां?
खोनथानाया?
औ
बिदिनो जियाव खाथेदों आङो जियाव ओमफाय ओरै सिफ्लेनानै जियाव खाथेदों । सिफ्लेनानै ओहो देयाखै सिफ्लेदोंसो ।
ए ओं नों खाथब बे ग'थायाव ओरै नाख्रुबनो हायोब्रा ।
औ बिदिनो खालामदों आङो।
ओमफाय मोनामनाय मोनदों ना मोना नों बुस्थुफोरखौ?
मोनो मोनो । ओहो बुस मालाबा मोनो मालाबा मोना ।
ओमफाय बे बे आलौहोदों ना आलौवाखैमोन नोंनाव? नोंनाव‌ सुलुखोनायाव आलौदोंना आलौवाखै?
आलौ ओ इसे इसे । आनदास मोनो । ए
माबा गन्थं फारसेयाव मोनामसुयोबा ओरै बोखोयोबा हांखौ बा गन्थङाव फारसेखौ एरै माथे फारसेखौ माथे । खोनादों।
औ‌ खोनादों। खोनादों-खोनादों।
अ।
खोनाखादों आङो।
ओमफ्राय। फुंक्रुबनानै थानायालाय।
सद
फुंखरुबना थानाया। मोनायाव मुजा गानना उन्दुबायदां फुननानै।
खोन
मजा गानना उन्दुआदां।
जे
खोनादों आंङो। आंङो खोनादों।
दसि ज आरो मोनज
गैया। नोंना इन्टारनेटानो मोां ना खोनादों जारलासो।
मार ज
इन्टारनेटानो नाङाबा गावना लेरख फिथाइयाबो मोननबाय खोमा।
गु जाबायमोन नै। ज जेबो खोनायखै आङो। मा रायलायनांगौ आं ओमफ्राय खोनाया मायानो अ थावासो गोलैसिगौमोन।